औ।
ओ हेल' नोंथां औ खोनादोंना नोंथां।
खोनादों नोंथां औ।
नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन औ आङो दा फ्रियैनो दंखायो औ।
ओ मोनसे आयदानि सायाव मोनाने फिसा आयदा लानानै सावरायनो होननानै मोनसो कलखौ खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां। ओ हागोन नोंथां मा आयदानि सायाव सावरायनो नामा नोंथाङा कल खालामामोन बेबा
अ आ आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि जि माने गय - फाथैनि बाहायथि बेनि सायावनो एसे सुंद'यै सावरायनोसै नामा नोंथां।
ओ जायो नोंथां औ जागोन दे।
ओरैनोथ' जोंनि बर' सुबुंफोरा बयबो गय फाथै जाग्रा होननानै मिनथिखायो। गय फाथै जानायजों लोगोसेनो जों। ओ गय फाथैखौ ओ जोंनि समाजारि बायदि खामानिफ्रावबो। ओ बाहायबोदों।
औ नोंथां।
ओ बुंनो थाङोब्ला जों गय जानायजों लोगोसे गुबैयै। माने हाबा।
औ।
ओ बा धोरोमारि फुजाफोर बेफोराव जों गुबैयै बाहायबोदों ओ
नोंगौ औ
ओ माखासे खामानिफ्राव ओ जों गय फाथै नोङाब्लानो जोंनि खामानिफोरखौ जाफुङा होननानै जों ओ बुंनो हायो। ओ औ ओ बेबायदिनो जों हाबायाव ओ गय फाथैखौ ओ जेब्ला फिसाजो बिलाइ ओ बे फिसाजो बि बिलायनायाव ओ जायखौ बुङो गावजों थाखा जानायहोनो गावदोन ओ बेवहाय जोङो ओ हिन्जावसानि नखरा हौवासानि ओ हौवासानि नखरा सरि हौवासानि नखरा हिनजावसानि नखराव जेब्ला ओ बिबान लाबोयो ओ बे बिबान लाब नायाव ओ मैखोमै जों गय खा गय फाथैनि बाहायथिखौ बांसिनै नुनो मोनो।
औ नोंथां
औ नुदों ओ बेवहाय जों गोबां ओ गय माने गयनि गय फाथैनि गोनांथि जायो आरो ओ बेजों लोगोसेनो ओ जि जोंनि बाथौ धोहोरोम बा जायखि जाया जोंनि जि धोरोम बे धोरोम फुजिनायाव जों गय फाथै जराखौ जों बावनाय नुयो।
नोंगौ।
- औ नोंथां ओ बेबायदिनो ओ आलासि दुमसि फैयोब्ला ओ गिबियावनो जोंनाव ओ गय फाथैनि बाथ्रायासो गोसोआव फैग्रोयो। ओ मानोना सोरबा गामिनियानो जा बा गोजाननि आलासियानो जा जा ओ बे गय फाथै। ओ खौसो जों सिगाङ आलासिनो माने होग्रोयो जेरै ओ गय फाथै जानाय फाजिनो जों आलासिजों गोबां बाथ्राफोरखौबो सावरायलायनो खाबु मोनो।
औ
औ ओ बेफोरबायदिनो जों ओ गेदेमा आलासिफोर ओ बेफोरनोबो जों ओ गय फाथै होनानै ओ मानफोर होनानौ बावनायखौ नुनो मोनो ओ लोगोसेनो ओ बेबायदि अजाफ्राबो ओ फुजाफ्रावहाय मोदाय दावदै बिदि लुनायफोराव ओ बा दै बारनायफोराव ओ आरो बिदिनो आबाद मावनायनि जि गसा लाजेननाय ओ बेबायदि औ जों माने गय फाथैनि बाहायथिखौ गोबां नुबोदों आरो।
नोंगौ नोंथां औ।
औ नोंथां ओ बिदिब्ला ओ आथिखालावबो ओ बे गय फाथैनि बाहायथिया नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि एखे रो रोखोमैनो सोलिबाय ओ दङो ना ना आथिखालाव माय माबा मोनसे सोलायनाय नोंथांनि नोजोराव गोग्लैदों एसे फोरमायनो होगोन नामा नोंथाङा?
ओ हागोन नोंथां औ आङो औ एसे फोरमायना होनसै बिदिब्लाना औ। औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो फ्राय बे एखे रोखोमैनो गय फोरखौ बाहायनाय नुयो आरो गय आरो फाथैखौ
ओ दा गय फाथै होना बुङोब्ला जोङोथ' मिथिखायो नालाय जोंना बयबो गामि गामि नायोब्ला बयनिबो न'आवनो फ्राय गय बिफाङाथ' थाखायो नङा होमबा न'खरबा न'खर फायाव मानि मोनफ्रोमबो न'खरावनो जोङो फांसे फांनैयाथ' बे थाखाथारगोन आरो खायफा खायफा गयखौहाय जोङो गोबां बिबाङाव गायो बागान बानायलायो आथिखालावहाय फालांगि बिथिंजोंबो गायनाय नुसै नङा होमबा? गयखौ आरोबाव बिदिनो फाथैखौबो गोदोनि दिनावथ' गय फाथै होनबाथाय ग्रोम ग्रोम बर' गामिया बिनि थाखायनो मुंदांखाबोमोन दा नोंगौ जोंना गय आरो फाथै ग्रोम ग्रोम थानायनिबो जाहोन दङ गोदोनिफ्रायनो मानो होनना बुङोब्ला बर' समाजा गोदोनिफ्रायनो ओ रायजो जानाय खान्थिफोरानो जोंना गय आरो फाथैजों गोथौ सोमोन्दो गोनां। माखासे खान्थिफोर दं आरो नङा होमबा नोंथां‌। जेरै नोंथाङा बुंलांखाबाय जे फिसाजो बिलाइनाय समाव बा हौवाया सोरबा सासेखौ रायथिहैनाय समाव बेफोरावबो गयनि जोहैनो माखासे बिबान फोरखौ फालिलायनाय बेनि बाथ्राखौबो नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायलांखाबाय आंनो। आरोबाव बिदिनो जोंना ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो फु फुजा फोरबो खेराइ होनायफोराव गय फाथै गैयाबानो जाया आरो। बेबायदिनो गोबां धोरोमनि माखासे खान्थिफोर हिसाबैबो गय फाथैखौ जोङो। बाहायथारो दा बेल' नङा जुदि जोङो ओ खान्थि बायदियै मोनसे हाबा जानो थाङोब्ला जेब्ला हौवा गोदाननि न'खरा हिनजाव गोदानखौ लायनो थाङो नङा होमबा बे समावबो थ गय आरो फाथैखौहाय बारलां फायाहाय लानानै थांफाखायो थिंख्लि बाननायजों लोगोसे बिनो बैराथिफोराबो लानानै थाङो। जेब्ला दालां मोनबोयो बा दै मोनो बे समावनो बिसोरो गय जरासे फाथै जरासे बेबायदि होलांबाय थानायखौ जों नुयो आरो गोदोनिफ्राय खानथि बायदि हिसाबै जोंनि ओनसोलाव आरो जोंनि ओजों बिदिनो दै मोनफा मोनफा मोनलांबानो बिदि गय आरो फाथैखौ फोलांबाय थागोन आरो आरो बेबायदिनो लाबो फिन्नायावबो बे एखे रोखोमैनो बाहायो। मानि बेनिबो माखासे जाहोन दं जाहैबाय फोथायनाय। जे गंगा दैखौ गंगा बिमा होननानै फोथाय नालाय ओ बेनि बे बेखौ मानि गाहाम हामलायथि होलांनानै मान बावनानै बेखौ बारलांनाय जायो आरो। बे खान्थिफोर दङ। ओ बेल' नङा बिदिनो गोबां ओ गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय बर'नि माखासे दोरोङारि फोरबोफोर जेरै खेराइ होनाय बिदिनो बाथौ सिबिनाय बेफोरावबो गय आरो फाथै नङाबानो जाया आरो जोंना बर' हारिना।
बेल'थ' नङा जेन'बा जोङो ओ आलासि दुमसि फैयोब्ला बा सोरबा सासे ओ आलासि फैयो बबेबा मोनसे जायगानिफ्राय गोदान मानसि जोंनि न'आवहाय आलासि जानो फैयोब्ला बा नुजाफैयोब्ला जोङो बैफोरबायदि सुबुंखौ मान होनाय हिसाबै बेनोहाय गिबिथारावनो जिरायनो होनानै जोङो गय आरो फाथैखौहाय ओ मान बावनाय हिसाबै जाह होग्रोनाय जायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो दै होयो जोङो। जिरायहोनानै दै होयो दै होनायजों लोगोसे जोङो फाथै गय बेखौहाय बेनो जानो होयो आरो। ओ जोंना बर' समाजना मोनसे फोथायनाय बायदि बियोखि माने आलासि फैयोब्ला सिबिनायानो जोंना बे गय आरो फाथैजोंनो जाथारगोन आरो। बेखौ होयोब्लासो जोङो जोंनि ओ सोरबा आलासिखो सिबिनाय बा बेखौ मान होनायखौ ओ जाफुंबाय होननानै साननाय बायदि लानानै जोङो बेखौ होनाय जायो आरो बे खान्थिजों। आरो मोनसे जाहैबाय जोंना हाबा खेराइ बेफोरावबोथ' गय गैयाबानो जाया होनजायो आरो। दा नोंथाङा सोंदोंमोन आंनाव ओ माबाफोर सोलायनाय नुदों नामा दा सोलायनाया औ थारैनो नुदों गोदोनि दिनावहाय जोङो हाबा खेराइ जायोब्ला फ्राय माने गावबा गावनि गय बिफांफोरखौनो हाननानै गयखौहाय जोङो डाइरेक्ट दानखावनानै हाबा खेराइयाव जानाय जायोमोन आरोना ओमफ्राय बिदिनो गावस्रानि न'खराव थोयाब्ला सोरबा न'सुंसेनिफ्राय लाबोनानै बेखौनो खावलायलायनानै हाबाफ्राव बाहायनायखौ नुयोमोन ओ बिदिनो थोआबा आरो। नाथाय दानि जुगाव जोङो नुनो मोनो ओ जोंनावथ' दानि जुगाव एसेब्लाबो समाजा सोलायबाय आदल बदलनि जुगा बांद्राय गैलिया नालाय। जुदि न'आवहाय गयआ जाबाय जानानै थोआबा हाबा खेराइयाव थोजोबाबा जोङो सोरनिबा न'खराव लायनानै सोलाय बायनानै लायो आरो। ओमफ्राय बायनानै लायोब्ला मा जायो जोङो गय गोथांल' जानाय जाला आरो आजिखालि हाबा खेराइफ्राव गय गोरान जायखौ जोङो सफारिबो होनना बुङो। बेफोरखौ हाथाय बाजाराव लाबोनानै बिदिनो हाबा खेराइयाव बाहायनायखौ नुसै खिन्थु गोदोनि दिनावहाय जोङो नुयोमोन माने गयखौहाय जोङो गय गोथांखौसो फ्राय दानखावनानै हाबा खेराइफ्राव होनाय नुयोमोन आरो जानो थाखाय बिदिनो खानजे खानजिनै होलायनाय जों खोनायोमोन। ओमफ्राय दानि जुगावहाय जोङो बे खानजि खाननैसि बे गैलाबो जाबाय आरोना। माने दाना मा जाखो गयाथ' नों सफारिखौ जों खानदिसे खानदिनै जाला मानोना गय थाइसेखौ जों मोनब्रै खावब्रै दानख'बासो बेखौ खानजिसे खानजिनै होननानै सैब्रै खालामनो हायोमोन आरो। दाना बेबायदि नियम नंला माने बियो जोङो गय गोरान जाय सफारि बेखौ हाथाइनिफ्राय लाबोनानै जों हाबायाव बिदिनो होनायबो जासै आरो नङा होमबा नोंथां बे दानि जुगावहाय एसे सोलायनाय। ओ आरो औ गयखौथ' जोङो बयनिबो न'आव नुयो नाथाय फाथैखौहाय मा गोदोनि दिनावहाय जोङो दा जे दखानाव बायनानै जानाय गय औ माबा फाथै बे फाथैफोरखौ ओ बांद्राय बाहायनाय नुवामोन आरो एखेबारे गोदो आबैमोननि दिनावहाय आबौै आबौनि दिनावहाय बे समावहाय मा खालामोमोन फ्रायाव मोनसे ओ फाथैयावनि होननाय दं आरोना जोंनिजों। आवनायबो होनो अबे अबेजों बेखौसो लायनानै माने बेजोंनो हाबा खुंनाय बा आलासि दुमसि फैबा बेखौनो खानानै जाहोनाय। बेखौ नुयोमोन आरो नाथाय दानि जुगावहाय मा फाथैयावनिखौ रावबो जालिया ओ माने मानसिफ्रा सोलायलांबाय नालाय आथिखालाव हाग्रा बंग्रायाबो खम जालांबाय। गोदोनि दिनाव फाथै न'नि बागाननि फिसा मोनसे हाग्राफ्रावनो बियो गय बिफांफ्राव रज'योमोन आरो मेरलायै। आरो दानि जुगावथ' खम नुबाय रज'यो दाबो नाथाय गोबां सुबुंफ्रा बेफोरखौ जालिया आरो। दानिया गोबां गुबुन जायगानि फाथैफोर लाबोनोसै। ओ मिस्थि फाननो बांला फाननो फाथै गुबैनो। बेबायदि गोबां रोखोमनि फाथैफोरखौ लाबोनानै जों बाहायनाय नुयो आरो नङा होमबा नोंथां? दा बेफोर सोलायनायखौ आङो जोंनि ओरै ओनसोलाव एसे नुबाय आरो सोलायनाय हिसाबै। ओ। दा नोंसिनिजोंबो ओरै गय आबाद बा फाथै आबाद ओ बेफोरखौहाय गोदोनि बायदि मावनाय आरो दानि मावनाय एसे फाराग माबाफोर नुयो नामा? जिहेतु जों गयखौ बाहायनानै औ बाहायबोदों इसे माबाफोर
अ औ ओरैनोथ' ओ औ जोंनि ओनसोलावबो ओ गया गोदो जेरै दंमोन ओ सिगांनि बायदिनो ओ गयनि। बिबाङाथ' थिगैनो दं अब्लाबो आथिखालावहाय जों फाथैनि आबादखौ ओ गोबां खम बिबांनि नुनो मोनबोदों ओ जायनि जाहोनाव जों हाथाय बाजारनि फ्रायसो ओ बायनानै लाबोनानै ओ जों जानो गोनां जायो। ओ आथिखालाव खौ जों नुनो मोनो ओ गय फाथैनि बिबांनि बाहायथि। खौ ओ खम जानाय होननानैबो बुंब्लाबो बांद्राय बुंनाय जामोन जाया मानो होन ब्ला आथिखालाव जों हाबाफोरावहाय ओ सब मोनसे सब जाथिनि जे जाग्रा मुवा मोनो। ओ बेफोरखौबो बाहायनायखौ नुनो मोनसै एव बो जेराव जों। गयफोरनि माने दामफ्राबो बारायबाय आथिखालाव आरो दा नांगौबायदि ओ। गय फिथाइखौ माने न'खराव ओ खायसे न'खराव मोनला जायगा जायगा मोनो।
औ।
औ दे बिदिब्लाथ' नोंथां जोंना ओ समाबो जा
औ औ नोंगौ नोंथां होनब्ला औ गोबां बाथ्रा सावरायलायबाय नङा होमबा? मिथिलायबायबो दा बिदिब्ला दोनथ'लायसै नोंथां गोजोनथोंसै।
औ औ गोजोन्थों नोंथांनिसिम।